हेल'।
अ हेलौ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
अ नोंथाङा ओ सम दङ नामा नोंथां दसे सम होनो हा-
औ दं नोंथां दं।
ओ नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
ओ नोंथां।
दा सानदि। थ' ओ दैलां बोथोरनि ओ माइ आबाद मावगासिनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
मावनायनि बागै नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन ना माबायदि मावो आरो।
औ औ हागोन नोंथां ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा नोंथ।
औ नोंगौ नोंथां।
अ दाथ' ओ गासैबो गामिफोराव एबा ओनसोलखौ ओनसोलफोराव बुंजायो बिदि। जियाव जोंनिया जेनबा दा दैज्लां बोथोर। बोथोराव माय गायो नङा होनबा नों-
औ नंगौ नोंथां।
जों ओ जेनेबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंथ' आबाद मावनांगोन।
औ।
बिबदिनो ओ माइ आबाद बुङोब्ला गुबुन गुबुन जायगा एबा ओनसोलाव माइ आबादखौ मेसेङाव मावो गुबुनफोरा ओमफ्राय ओ जोंनि थिंज्लांयावसो दै जायोनाला। नालाय बिनिखायनो जोंनिया दैज्लांआवसो। ओ माइ आबाद मावनाय जायो आरो नोंथा।
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो खोथिया नांग्रोगोन नङा होनबा नों। थां औ बे खोथियाखौ जों गिबियावनो ओ ओ फोग्रोनांगोन। ओ थिग बेबायदिनो खो- खोथियाबोनो थाखाय जोंनो माइलि नांगोन जिखौ ओ जों। ओ हाथाय एबा बाजारनिफ्राय बायनाबो लाबोनो हायो बे माइलिखौ नङाब। बा ओ। सिगांनि जेनेबा माइ बोराइखौबो जों दोननो हायो। बिद्बिनो बे माइलि। बेखौ जों बस्था फाथोनि बस्थायाव सोनानै जों हाख'र एबा नाला एबा दंग'फोराव जों सोमनानै दोनो हरसे नङाबा हरनै। नै।
औ।
थिग बेबायदिनो बे ओ नाला निफ्राय जोङो ओ बोखांनानै जोलै खौ माया मोनसे ओ हा गुराव नङाबा बस था ना जोङो फिनस्रा नानै दोनो जाहाथे दैया सर'नाय बायदि एसे आरो बेयाव लायबिलाय खोबना दोनो। थिग बेनि नखा नायै जोङो बेखौ फोनो थाखाय ओ बे गाजा बेरो नङा नों थां लाय बिलाइ खोबना दोनबा औ। बेखौ फोनो थाखाय जोङो ओ गिबि यावनो जों बेखौ फोनो थाखाय जों दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै फोममोनना लानांगोन नङा होमबा नों थां औ बे दुब्लि एबा फोथार खौ ओ फोमोन नानै ला फोमोनना लानानै जोङो बे ओ माइलिखौ जोङो बोखांनाय माइलिखौ जोङो सास्राव सास्राव फोयो आरो। थां औ फोनानै जेब्ला बे ओ खोथियाया जोंनिया जौवो जौब्ला जोङो ओ माइ फोथाराव माइ गायनो थाखाय जों बेखौ फुयो बिदिनो आखा आखा जों फुयो आरो ओ दानिया जोंनि गामि ओनसोलाव सोलिनाय थासारिखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों बिब्दि औ बिब्दि खो थिया फुनो थाखाय जोंनिआ दानिया सानसे सानसे हाजिरा लाला आरो नों थां माने बिदि आखा सिस्टेम आखा याव दस थाखा दस बिदि फुयो आरो नोंथां दानिया जोंनि गामियाव ओ थि बेबायदि दिनो ओ फुखां नानै जों माइ गायनांगोन नङा होमबा नों थां अ माइ गाय थाखाय जों दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै फोमोना लाग्रोयो गिबियावनो
औ।
अ आरो बेयाव जोङो ओ फोथाराव जा हाग्रा थैनाय मुलिबो होयो। माइ गायनो थाखाय बेयाव गुबुन हास सारबो होयो। थिग बेबायदिनो जों माइ गायो आरो नोंथां। बिब्दिनो जोंनाथ' बोसोर बोसोरजों जेब्ला दैजां जायो अब्ला जों आलिखौ गोदान गोदान खोयो आरो। नोंथां जाहाथेे बे फो थारनि फोथाराव दै जमा जाना थायो। थिग बेबायदिनो माइखो गाय खांनायनि उनाव जोङो माइआ एसे जौब्ला जों बेयाव हाग्रा जानाय खौ जों फुना होयो आरो नों थां जाहाथे ओ माइआ एस ओे गोजौ जानायाव एसे बोलो मोनो औ थिग बेबायदिनो ओ ओ माइखौ जेब्ला जोङो गोजौ जायो जों जेब्ला माइआ फिथाइ थायो थायो अब्ला जोङो बेखौ ओ हायो आरो। ओ गोदो गोदायथ' ओ जेनबा जों बिदिनो आखाइजोंनो हायोमोन ओ खासिजों दानियाथ' बिदिखौ नुनो थांला दानिया बिदिनो मेचिन गोबां मेचिन ओंखारबाय नालाय मा माय हानायनि। थिबायदिनो मेचिनदो हायो आरो नोंथां जोंनिथिं। जेब्ला बेखो माइखो हाखा हायो जों बेखौ ओ थेला नङाब्ला फाफ्लियाव बानना लांनानै जोङो न'आव मारा नाहैयो। गोदो गोदायथ' मोसौजोंसो मारा नायोमोन दा बिदि मारा नाला दाथ' मिसि सिनफोरदोसो मारा नायो। थि बेबायदिनो मारा नाखांनायनि उनाव ओ जेब्ला बेनिफ्राय जिगाब ओंखारो नालाय नोंथां बे जिगाबखौ जों फाननोबो हायो आरो मैगं थाइगंफोरावबो जों गायनायाव बाहायोबो आरो नोंथां। उम। ओ नोंथां ओ मोननि गामि एबा ‌ओनसो लावबो मा मा बोथोराव माइ आबाद मावो नोंथां‌ एसे
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि थिस' ओ बिदि ओ गुबुन जायगाफोराव जोङो मेस सें फोरावबो जोङो माइ आबाद मावनाय जों नुनो मोनो किन्थु जोंनि जागाया एसे बोरि नालाय ओ दै थाया बिनि थाखाय जोङो ओ दैलांआवसो जों गायनायखौ नुनो मोनो। दैलांआव गायो होनबाबोब जोंङो माइ सामाइखौ जोंङो‌ सिगां फोग्रोनानै जोङो माइ गायनायाव लासै जोङो सोरनियाबा सोरनियाबा बोसोर गिदिंनाय थाङा होनबा माइफोरा। ओ बिनिखायनो जोङो सिगां फोग्रोनानै बे खौ मोनजाग्रोयो बे माइ गायनायनि
औ।
माइ गायनाय ओ बिदि ओ माइ होननानै जोंदि गायनायफोरखौ नायबाथाय ओ जोबोर बिनि गायो। बिदि दानियाथ' नार्सा रिफोरनिबो गायो, जों गोबां गायनायखौ नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
बुंनाय बायदिबा ओ मोनसेल' माइखौ गायबाय थायोबा जानो नागिरा होननानै बिथांमोना सोलाय सोलाय गायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथाङा
बुङोबाथाय बिदिनो ओ माइब्राखौथ' जोंनो नांगौ माइग्रा माथाफोरखौ जोंनो बैसागो एबा मागो ओ ओ सा बिदि बोसोर गोदानफोराव जोंनो आलासि दुमसि बिदिनो न'आव नो फिथा सावना जानो हमना जा जानो जोंनो बेखौ गोनांथिथार। बर'फोरनो औ औ बिनि ओ बिनि उनाव जोङो ओ परिमल आरो बिदिनो ओ बासन्थि ओ गोबां बिदिनो नाग्रि नाग्रि माइ बिदिनो ओ गोबां गोबां दाथ' गोबां गोबां मुंनि माइ ओंखारदों नङा होनबा? अ ओमबा बिदि सेभेनटि सेभेन बिदि बाखाथुर बिदि गोबां गोबां गोबां मुंनि गोदान गोदान ओ नुनो मोनबोदों ओ बिदि नो जोंनि माइनि आबाद खौ बांसिन गायनाय जायो
औ नंगौ ओ औ नोंथांमोननि गामियावबो आ ओनसोलाव ओ माइखौ दा ट्रेक्टरजोंनो गायो ना ओ मोसौजों हालेवना गायो नोंथां
औ जोंनिथिथ दासान्दि ओ आगोलाव गोबां ओ बिदिनो लासै लासै ओ ओम बिदिनो ओ मोसौजों जोङो ओ हालेवनानै ओ गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ बिनि थाखायनो बिथांमोना गोबाव सम थाब गाय खांनाय जायामोन गोबाव ओ दि लायोमोन बिदिनो गोबाव मास मास
नंगौ
बोथोरसिम बिदि ओ गोजां नायहां जाहांआव लासि जों गायोमोन ओ दानि दिनावथ जोङो ओ इमारजेनसि जोङो थब थबनो टेकटर जों जोङो बिदि बिगाथ थाम बिगाब्रै बिगाबाबो जोङो ओ बिथांमोनखौ जोङो खनसेनो ट्रेक्टर जों खेबनैल एवनायखौ जों नुनो मोनो गोथां गोमोन जायाबो जोङो गोथां गोब्रामखौ एवनानै जोङो ओ ओ हाजिराफोरखौ जोङो लिं नानै आइजोफोरखौ गायहोना खौ जों नुनो मोनो
औ ओ नोंथांमोननि गामि बा ओनसो लाव आगोलनि बायदि गोदोनि बायदि नखरसेयैनो ज ज माइ गायनाय गायोना नोंथांमोना बेलेगनिफ्राय हाजिरा खामला लाबो नों
औ औ हागोन नोंथां ओ गोदोथ ओ बिदिनो जोङो उन्दै समावबो बिदि जों थारै रोंद्रायि समफोराव जोङो ओ गोबां ओ गुबुननियाव गायोमोन बि बिदिनो न'निफोरनियाव बाय बाहागि खुरा फोरनि जोङो बहुत गायोमोन
औ नंगौ
आगोल बिदिनो गायलायनानै जोबोर रंजानाय बाजानाया बांसिन फिन ओ मोजांमोन रंजानाय बाजानाया बांसिन बि गावजों गाव गासैबो गोरोबलायोमोन बिदि बि बिसा हाद्रायाबा बिसा बिदि थांलायना होनाया जोङो सावरि बादालि जाहोनाया आगोलनिफ्रायानि जोबोर सोलिबोबाय थानाय नेम दासानदि खिनथु जोङो नुनो मोनो बारा समनि आंखाल गाससिबो सम जों खारफानानै बिथांमोना मावलायना होनायखौ जों नुनो मोना
औ नोंथांनि औ नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला बिदि बिदिनो माइ आबाद मावखांनानै मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां औ जोङो माइनि आबाद मावखांनानैबो जोङो गुबुन गुबुन आबाद जोङो मावनानै जोङो फिथाइ मोनलांनो हायो जेरै जोङो माइ मावखां माइ आबाद मावनानै जोङो बेनि नारायावनो जोङो मथर फोनानै होनाय जायो बेखौ हालेवालासिनो। जों गारना होबाबो बियो रज'यो। फुनाय जायो बेखौ फाननानैबो जोङो जोबोर रां खामायनो हायो। ओ न'फोरावबो बिदिनो फोरानना दोननानै जोङो। बेसागफोरावबो जाजायो बेखौ मथर गोरान बानायनानै। गोथाङैबो जोङो फानजायो हाथायाव ओ बिनि उनाव जोङो टिसि नागा बिदिनो ओ बेसर फोनानै जोङो गोबां बिगा बिगा फाननानै जों बर'फोरखौ बिदिनो आबाद मावबोनायखौ नुबोदों नों थां।
औ।
नोंथांनि औ जायगा ओनसोलावबो बिदि ओ फैयो नामा नोंथां?
औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव जेन'बा जोंथ' जेब्ला ओ माइ गायखाङो माइ गाय ओंखाय उनाव जों खायफाया नाराखौ हायो खायफाया नाराखौ हाया ओंखाय गोदोथ' बुंनो थांब्ला ब्ला जों नारा जोंनो न' लुयोमोन। खायफा खायफा फोरा किन्टु थ' दा बिदि नुनो थांला जों दा खायफाया मथर उनु गायनो थाखाय जों नाराखौ हाया आरो। नोंथां बे फोथारावनो दोनो जाहाथे बेयाव जों मटर गायनो हायो। बियो। औ। खायफाया नाराखौ हाखांनायनि उनाव बे फोथारावनो आलु गायो। बे हालदैफोराव बे नाराखौ जाबनानै होयो गायनो थाखाय आरो हायजेंफोराव थिग बेबायदिनो गोबां अफ्रा खेथि मावो आरो। ओ बि बेसर बेसर बिदिनो सिबिं। आरो टि सि। टिसि दि बुंङो नों बे टिसि खौ दानिया बारायसि एसे गायनायखौ नुनो थांला आरो नोंथां। गोदो बांसिन गायोमोन दा ओ जोबोद खमायबाय। अ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया
औ औ नंगौ नोंथां औ नोंथांनिसिम रायलायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। समखौ दोन्थ'नाबाबो आंजों रायलायनायनि थाखाय औ औ नोंथां दे बिदिब्ला औ औ।